थां
ओं नोंथां
अ हेलौ खोनादोंना नोंथांङा?
खोनादो नोंथां खोनादो।
अ अब्ला जों नोंथां दिनै जों नोंथांजों आं बर'फोरनि जानायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों रायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन। हागोन जि सोंङो सोंजागोन।
अ बर'फोरा ओ जानाय आदार हिसाबै बुंङोब्लाथ' जोंङो ओंखाब ओंखामखौनो जोंनि गाहाय जानाय आदार हिसाबै जोंङो बाहायो नंङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोंङो ओं ओंख्रिबो जायो ओंखामजोंल' जों जाया ओंख्रिबो जायो जोंङो जेरै ओ सबाय ओंख्रिजों दाव जों बिदिनो जोंङो नारजि अमा गोखा गोखै बिदिनो खुमब्रा खामब्रेंगा खांख ख्रिखला गासिद खौबो जों गावबा गाव आखाइजोंनो गाव मावनानै जेनेबा गायनानै जोंङो गासै ओंखामजों लोगोसे गासै मुवाखौनो जों जाफायो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांनि साइडआवहाय ओ आबादखौ जोङो बोरै मावनानै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा बर' फ्रा मा मावनानै जेनेबा आबादखौ गाव फसल दिहुननानै जायो एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां माने ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि आबाद मावो माने जोङो दा दैज्लां बोथोराव माने माइआ आबाद मावनायखौ बांसिन जों नुनो मोनो। जेरै माइसालि माइ बायदिसिना माइ जेरै जोसा माइब्रा बायदिसिना बोथोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनो बायदिसिना दा आथिखालनि जुगाव गोदान गोदान माइनि जोलै बायदिसिनाफोरबायदि माइखौ जोङो गायनाय फुनाय बे बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो। नाथाइ बो बोथोर लायै बोथोर लायै बोथोर माने बेफोरबायदि आबाद मावनाय बायदिसिना मावनायाबो माने जुदा जुदा रोखोमै बादि जायो नोंथां। जेरै- मेसें बोथोर गोजां बो थोर समाव जेरै रानस्राव हायाव जेरै मैगं फोननाय बायदिसिना बेसर आबाद मावनाय बायदिसिना आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनानै माने सुबुंफोरा जिउ खांनानै माने सोलिगासिनो दङ नोंथां।
औ।
बेफोरनिफ्राय दिहुननाय मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै जोङो गोबां बेफोरबायदिनो रां आरजिनानै बेफोरबायदिनो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ दा बेफोर मै मैगंफोर नोंथाङा माबाफोर साननो सोंनो सानदो नामा?
औ नोंथां बुंनाया थाररैनो नंगौ जेनेबा जोङो ओ मा होनना बुङो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो मोननै बोथोराव जों गायना गायनो गायो जेनेबा जोङो दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव नङा होमबा नोंथाङा जों जों दैज्लां बोथोराव ओ मोनो जेननोबा जों खुमब्रा बेफोर खांख्रि खला, लेस्रा जो भिन्दि आरो बिदिनो जोङो थारुन मोनो जोङो। नङा होमबा नोंथां आरो जोगोनारखौबो जों मोनो बिदिनो आरो सां पटल जाय जों बैसाङाव गायो बेखौ बैसां पथल बेफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मोनजोबो बेखौ बर'फोरा मावनानैनो जायो जेनेबा गाव जि एसे हा दङ बेयाव जों बर' फोरा गावनो मावनानै जायो आरो जोङो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बोरैहाय जोङो ओ जानाय आदार हिसाबै बोरैहाय नाफामखौ बानायो नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हागोन ना नाफामखौ बोरैहाय बनायो आरो बर'फ्रा बोरैहाय बेखौ जि आइ टेक खालामखो दिनै जेनेबा नाफामादि जोंनि जाग्रा खायद' हिसाबै जयो जि आइ टेक बिमुंबो मोनबाय नङा होमबा नोंथां। जेराव जग्राफिकेल इन्डेक्स फाव हाबबाय जायखौ जोङो बुहुम दरबारावबो सिनायबाय जेनेबा बर'फ्रादि ना नाफामखौ जायो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय नाफामखौ बोरैहाय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां जोंनि साइडाव बिदिनो नाफाम बानायनायनि माने प्रसेसखौ नोंथांनो खोन्थानो थांगोन ना नाफामा गेस आ गेसाव माने फेसेवनाय आसार सिस्टेमै माने बेखौ बाहायनाय जायो माने। बरफोरनि जेरै-जेरै मोनसे माने माबानि सात दिननि माबा बायदि माने जानाय जायो बेखौ।
औ नंगौ।
नाफामखौ फार्स्टआवनो माने ना फिसा ना फिसाखौ माने सारनानै एबा गु माबानानै
बो दैखर हाखरनिफ्राय बोखांनानै आरो
हाखरनिफ्राय बोखांनानै ओ हाखरनिफ्राय बायदिसिना बो जोङो बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लाबो नाखौ फोरानो बिदि बिदि फोराननानै बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव मोननाय बेफोरबायदिनि थास' गोसोम थास' गोसोमखौबो जोङो मा होनो? हाना लानानै माने एसे फोरानदबनानै सौग सोमखौफै एसे फोरानदबनानै जोङो बै नाजों माने मोननैखेवबो जमा लोगो नांनानै बै नाजों माने दिंखि बा बायदिसिना मिक्सारफोरा देनानै बेखौ माने औवा हासुङाव खा-खारदै एसे गलायनानै माने मिक्स खालामनानै नारसो नारसो सोना दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायादि माने बानायनायसै आं बेखौ बे नाफाम मनो बिदिनो दुइ मास तिन माससोनि उनाव बे नाफामानो सेवनानै माने बेफोरबायदि आं आसार महरनि सेवनाय महरनि जानानै नाफाम नि महराव जेरै जोङो जायो थिग बे बेफोरबायदिनो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनिफ्राय दिनै नाफामखौ बोरैहाय बनायो मानोना आं गाव थोंजोङै दिनैसिम नाफाम बनायफेरनो मोनाखै आरो आं मेगन जोंबो नुवाखै दिनै नोंथांनिफ्राय खोनानानै गोजोनबाय आरो जोंहाय जोंनि थिंहाय मोनसे खोथा जाय जों खारदै होनो नङा होमबा खारदैखौ दे जों दोरोङारिफोरा बा जोंनि बर'फोरानो जायो नङा होमबा? ओ खारदैखौ जोङो जेनेबा थालिर फस्लानिफ्राय बनायो। जेनेबा जाय थालिरा जेनेबा फिथाइ थायखांबाय बे बिफांखौ जोङो थालिरखौ लस खालामा लाखनो जों गिबियाव दानफायनानै लाग्रोयो नङा होमबा जायखौ जों आथिया खल होननानै बुङो बिनि आथिया खलनि जेनेबा खारदैखौ जोंबा बनायब्ला बांसिन गोबाब जायो होननानै जोङो मिथियो। गिबियावनो बेखौ जोङो दानस' लानानै जोङो फोरानो फोराननानै जों बेखौ हांगार सावनानै सावनानै जों हांगार खालामो। बेखौ जोङो दै सा सुथ्रुनानै जोङो लदा खालामनानै दोनो आरो जायखौ बिनिफ्राय बेखौ नांगौ जायोब्ला जोङो ओ बेखौ फसरनानै जोङो खारदै हिसाबै बाहायो अब्ला नों नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा? ओ मुवाखौ लानानै नोङो खारदै बनायो खारदैया गोबां माबाजोंबो खारदै जायो जेनेबा अखल थालिरल' नङा। गोबां मा होनना बुंगोन जै सिबिं बासा सिबिंनि जाग्राफोरखौबो सावनानै बिफांखौ सावनानै बिनिफ्रायबो हासार बनायो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय थालिर फस्लानिफ्राय आ खारदै बनायनानै आरो बोरैहाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना? मा मा
हा हागोन नोंथां। माने ओरै बादि खारदैखौ ओरैबायदि माने बानायो माने खारदैखौ बेफोरबायदि माने थालिर दंफां थालिर दंफां बायदिसिना खारदैखौथ' गोबां माने गोबां दंफां ओमफ्रायनो मैबा मैबा माने दंफांनिफ्रायबो मोनो होनना जों माने गोदो गोदाय मिथियामोनबाबो दानि माबायाव मिथिनो मोनबाय माने जोङो नुनाय रोखोमनि खारदै बानायनाय जोङो थालिर बिफां बायदिसिना थालिरनि मादा थालिरनि जि बुङो थालिरनि घरे जेखौ बुङो घरेयाव थानाय जि गोरा मादाया बेखौबो जोङो माने जावख्लानानै जुदि मा होनो लेमना मा जावख्लानानै जेरै जों सिथा सिथा खालामनानै जोङो सानदुआव फोराननानै लानांगौ बेखौ गोरान जाजासिम बेनि उनाव जों थालिर दंफांखौबो जोङो बिदिनो दानस' दानस' लानानै जिरनानै जेरै सिथा सिथा खालामनानै जेरै सानदुंङआव मोजाङै बेखौ रानजासे रानजाजासे फोराननानै जेरै बेखौ बेखौ राननायनि उनाव जेरै जोङो मोनसे मोजां जगा लानानै बे खारदै खौ माने अराव सावनानै बेनि जेला सामखोन्दा हांगार हांगारखौ जोङो उ साल खलिनानै मोजां गुन्दै खालामनानै जाहाथे दैजो एसे मिक्स खालामनानै बेखौ माने खारदै महराव मोननो हायो आरो नोंथां
नंगौ
नों थांनो होननाया थांबाय
बिदिनो माने नोंथां माने बेखारदैखौनो जोङो माने बायदिसिना ओंख्रिफोराव माने एसे एसे होनानै बायदिसिना जेरै सबायाइ ओंख्रि अनलां ओं बे बायदिसिनाफोराव होनानै जों माने बेखौ जानो हायो आरो
नंगौ। नोंथांनिफ्राय आं खोनानो मोनबाय ओ नोंथांमोननि साइदआवहाय बोरैहाय खारदैखौ बानायो औ नंगौ जों खारदै जायो बर'फोरा आरो खारदैखौ जोङो गोबां ओंख्रिजोंनो जों जानो हायो जेरै खुमब्राजोंबो खुमब्रा खारै मुला गोरानजोंबो खारै आरो मुला बिलायनि अनलाजोंबो खारै जानाय सबायजोंबो जानो हायो जों आरो लोगोसे जोंङो ओ मा होनो बै खो नारजि अमाजोंबो जों एसे गारलाना होनानैबो जानो हायो जों न' होमबा खारदैखौ जों गोबां ओं ख्रिजोंनो जों जाजानायखौ जोङो माने गासै ओंख्रियावनो गोरोबफ्लेयो आरो खारदै खारैया माने जोंनि बर'फ्राथ' खारदैखौ जाखायो माने गासै ओंख्रियावनो बेयो गोरोबफ्लेयो बेनिखायनो जोबोर मोजां नाङो जानो जेनेबा जों सानफ्रोमबो जुदि जों थाव जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां गेसटिकफोरा जालांनो हमो बेखायनो जोंङो सबप्तायाव खेबसे नंङा खेबनै खारदैखौ जानांगौ खम बि बांनि जानांगौ खारदैयाबो बांद्राय जायो ब्ला माने देहा आरो ब्रेननि खहा खालामो बे खायनो जोंङो खनसे नङाबा खननै जोङो सप्तायाव जानो हायो आरो माने जोंनि बे थाव जाबाय थानाय माबाखौ बियो कन्ट्रलाव लाखियो आरो औ नोंथांनि नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय।
साबायखर थाबाय नोंथां